हेलौ नोंथां ।
औ नोंथां ।
औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां औ ।
हेलौ औ ओ नोंथां औ नोंथां नोंथांनिसिम ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिनाय थाबाय नोंथां ।
औ नोंथां औ औ ।
ब्ला नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां औ होनो हागोन औ ।
औ ओ दा जोङो माने आं दा माबा बेनि बागैनो सावरायनो लादों नोंथांजों माने इन्दि एम्फौ फिसिनायनि बाग दा बेनि टपिक्स लानानै माने आं नोंथांजों एसे सावरायनो सानदों नोंथां नोंथाङा बिद दिब्ला इन्दि एम्फौखौ माबोरै फिसियो माबोरै मानिफ्राय जायो? बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां औ हागोन औ । ओ नोंथाङा जेरैबायदि दा आंखौ इन्दि एम्फौ फिसिनायनि फंनैसो माने फोरमायना होनो थाखाय खावलायदों औ बेबायदिनो जेनेबा औ इन्दि जि दानाय होनोब्ला इन्दि सि दानाय होनोब्ला जेनेबा जों गिबियाव इन्दि फि थोबनिफ्राय खुन्दुं लुनानै जि दानायखौनो जों बुजियो ।
औ ।
औ बेबायदिनो इन्दि फिथोबखौ मोननांगौब्ला इन्दि एम्फौ फिसिनानैसो दिहु ननो नांगौ
इन्दि फिथोबखौ मोननो थाखाय औ । इन्दि फिथोबखौ मोननो थाखाय इन्दि एम्फौ फिसिनाय आदबखौ जों माने गोदोनि फ्रायनो मावबोनायखौ जों नुनो मोनो । ओ जों औ । जों इन्दि माने जो इन्दि एम्फौआ दहमगसेयावनो बिदै दैयो । जेबोला सिखिरिया फिथोब फिथोबनि फाय बायजोआव ओंखारबोयो । बे समावनो जोला सिखिरिजों गोरोबलायनानै औ जो सिखिरिया
औ नंगौ नोंथां ।
बिदै दैनाय समाव रासो एबा गुबुन मुवाफोर दिन्दां खानानै बेवहायनो बिदै दैहोनो नांगौ ।
सिखिरिया थुब्रा- थुब्रा बिदै दैनानै दोननायखौ बुथ्रुमना सिथ्रि गुद सिथ्रि गुदुं जियाव खाथाबनानै दोननो नांगौ ।
बियो गावनि सम बायदियै बिदैनिफ्राय मोनसे समाव एम्फौ जानानै ओंखारो गोरलै बेबायदिनो गोरलै एम्फौखौ औ बेबायदिनो गोरलै एम्फौखौ जोथोन खालामनानै इन्दि बि लाइ गोरलै जाहोनो नांगौ । औ संग्रायाव दोननानै बिलाइ गोरलै जाहोनानै फेदेरना गिदिर देरजासे माने देरसान्दि गुस लायो होयो गुस्लाय होयो। गुस्लाय होलां देर होलां देरो एम्फौ फोरा
औ
जेबोला देरनानै बिलाइ गोरा जानो हायो अब्ला इन्दि बिलाइखौ माने मुथा खानानै दान्दायाव सोनानै एम्फौनो जाहोनो नांगौ। औ बे समाव बिसोरो गुस्लायो अब्ला बांद्राय आदार जायो माने जेसेनो गुस्लायो एसेनो इन्दि एम एम्फौआ आदारखौ बांसिननिफ्राय बांसिन जायो।
औ नंगौ
थांनायनि उनाव बिसोरो मुखुब आदार जायो। आरो लोब लोब देरो जाफुनाय समाव गोबां इन्दि बिलाइनि गोनां जायो। बेनिखायनो थोजासे इन्दि बिलाइ नांगौ जानानै फैयो। बिलाइ जानाय देन्था एबा खिफोरखौ सिबस्रांना गारनो नांगौ। थाम्फै मोस्रोम गुबुन एम्फौ एनला हाबनो हायि माने जायगायाव दोननानै बे बिसोरखौ नोजोर होनो नांगौ। थाव मोदोमनाय फाउदार आरो गुबुन मुवाफोर मोनामनायफोरखौ माने एम्फौनि जानगाराव दोननांगौ। नङाब्ला एम्फौआ थ थैनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो औ माने सय दिन बा सातदिन जानायनि उनाव फिथोब थोबनो जायग जायगा नागिरनानै मान सावनायखौ जों नुनो मोनो। माने बेखौ एम्फौ मोननाय होननानैबो बुंनायसै। बे समाव एम्फौखौ आखाइयाव लानानै लासै लासै माने सोमावो। सोमावनानै खोमा खाथियाव लायोबा स्रप ख्र होननाय माने सोदोबबो जों खोनानो मोनो।
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो ओ अब्ला लोखोना बिफां एबा थालिर बिलाइ गोरान एबा खान्थाल दालाइ दाननानै खाथुमनानै एम्फौ गोमोनखौ हमनानै दोननो नांगौ। औ औ बे समाव आदार जानायखौ बिसोरो नागारो।
औ
औ बे समावनो एमफौ एमफौआ माने जालियाव जायगा लानानै गावनि सोलेरनि सिङाव थानाय प्रटिन गोनां खुदैनि बेजे मुवा दिहुनहरो।
औ
आरो बियो लोगो लोगो बार मोननानै माने गोरा जानानै इन्दि बेजे माने खुन्दुंनि इन्दि खुन्दुंनि महर लायो। अ बेबायदिनो इन्दि एम्फौआ गावनि मोदोमखौ इन्दि बेेजेजों सोरगिदिं खोबनानै लायो। बे माने खोबनानै लानाय माबाखौनो फिथोब फिथोब होननानै बुंनाय जायो। औ बेनि उनाव जेनेबा सय दिन बा सातदिनसो दोननाय नि दोननायनि उनाव फिथोबखौ खानानै लानो नांगौ औ जानो थाखाय फिथोबखौ बिसिनानै एम्फौखौ दिहुननानै लानायखौबो जों नुनो मोनो औ फिथोब सिङाव माने एम्फौनि महर सोलायनाया सोलिबाय थायो ओमफ्राय मोनसे समाव बियो लाथा जायो आरो
औ
ओमफ्राय बेबायदिनो लाथानिफ्राय माखासे साननि उनाव सिखिरि जानानै माने बायजोआव ओंखारबोनायखौबो
औ औ नंगौ नोंथां । बेबायदिनो औ ।
ओ इन्दि एम्फौ फिसिनानै बर' आइजो फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गाव गावनि नांगौ जानाय माने गानग्रा जोमग्राखौ बिसो सोरो गावसोरनो दानानै लानायखौ जों नुनो मोनबोदों ।
औ नंगौ नोंथां ।
बेबायदिनो नोंथाङाबो इन्दि बर'नि इन्दि एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ ओरैनोथ' आङो माने आं मिथिनायखिनिखौल' बुंनो आं बुंनानै होगोन आरो नों थां नोंथांनो । मानो होनोब्ला जोंनि बे ओनसोलावथ' गोबां दानिया इन्दि एम्फौ फिसिनायखौ माने गोबां खम नुनो मोनदों आ रोना नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनाव गोबां इन्दि एम्फौ फिसिनायखौ गोबां नुनो मोनोमोन । दा गोबाङानो एसे एसे माने खमायलांबाय । खमायलांगासिनो आरो इन्दि एम्फौ माने फिसिनाय फोरा माने इन्दि माने इन्दि खुन्दुं बानायनो थाखाय माने एम्फौनि गो नांथि जायो आरो । एम्फौनि फिथोब माने एम्फौनि फिथोबजोंसो इन्दि खुन्दुंखौ बानायनाय जायो नालाय । बिनिखायनो इन्दि एम्फौखौ माने फिसिनांगौ जायो आरो ।
औ औ ।
बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो इन इन्दि एम्फौखौ फिनो थाखाय ओ एम्फौखौ फिनो थाखाय दा जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो गोबां ओ खस्थ' खालामो आइजो मा हारिया ओ बिदिनो जोंनि ओनोल लावबो ओ इन्दि एमफौखौ ओ बिनि ओ बेखौ माने आं बारा मिथिलायलाङा माने आं जि मिथियो बेखौ फोरमायनानै होगोन आरोना नों थां बेबायदिनो इन्दि इन्दि बेबायदिनो एम्फौखौ फिसिनो थाखाय जोङो इन्दि बिलाइनि गोनांथि जायो नङा होनोमबा बायदि बायदि बिलाइ बिलाइखौ जोङो इन्दिनो इन्दिनो होनानै जों ओ एम्फौनो होनानै जोङो बेखौ फोथांनानै लाखिनाय जायो । बेखौ फोथांनानै लाखिनानै बेखौ ओ बेखौ ओ दान्दा माबा दान्दा बा माबायाव जोङो आलायनानै होनाय जायो आरोना नोंथां बेबाय दिनो ओ जोङो बेनिफ्राय बे इन्दि एम्फौनि फिथोबनिफ्राय जोङो गोबां जि बायनानै दानानै गाननो हायो। जेरै इन्दिखौथ' नोंथांङा मिथिखायो ।
औ नोंथां औ औ ।
बेबायदिनो ओ इन्दि इन्दि एम्फौजों माने इन्द इन्दि एम्फौनि फिथोबजों मा मा उम बानायनो हायो नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ नोंथां औ ओ जेरैबायदि नोंथांङा दा बुंलांबाय माखासे इन्दि इन्दि फिनायनि सोमोन्दै बेयो नों-नोंगौ सैथोआनो थिग बिदि बेबायदिनो इन्दि जेनेबा बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो न'खरावनो एम्फौ फिसिनानै बेनिफ्राय ओ
उम औ।
इन्दि माने इन्दि फिथोब दिहुननानै ओ बेखौ माखासे गावसोरनि खामानियाव बाहायनायखौ जों नुनोमोनबोदों ओ बेबायदि बिदिनो बर' आइजोफोरा इन्दि माने इन्दि एम्फौनिफ्राय जेनेबा बि इन्दि एम्फौखौ माबानानै माने दैयाव सोमनानै दोननानै रुनानै लानानै सोमनानै दोनबाय औ। बेनि उनाव बियो गुरै जायोब्लाथाय बेखौ माने थाव थावख्रि थावख्रि लुनाय होननानै जों मिथिनाय जायो मोनसे थावख्रि औ बेयाव लानानै माने खुन्दुंखौ बिजिर बिजिर माइने माबानाय जायो आरोना खुन्दुं बानायनानै लाग ग्रोनाय जायो बिनि औ बिनि उनाव औ बिनि उनाव माखासे जि दाग्रा ओ जेनेबा जेन्थोरफोरनि हेफ हेफाजाबै बेखौ थुननानै
औ।
औ जि दानो लानाय जायो थिग बेबायदिनो ओ इन्दि खुन्दुंनिफ्राय औ इन्दि खुन्दुंनिफ्राय जोंङो इन्दि जि माने इन्दि इन्दिनि दख'नाबो बानायनाय जायो। इन्दि फास्रा आरो अ बेबायदिनो अ बेबायदिनो माखासे जि दानानै लायो बेयाव आरो मिथिंगाया मिथ थिंगायाव मोननाय जेनेबा बिबार फिथाइ बेफोर फोरनि रोसिजों माइने गुबुन गुबुन कालार होनानैबो औ गुबुन गुबुन खाालारनि जि दानानै लानायखौबो जों नुनो मोनो। औ आंनि मोनदांथिखौ आं नों नोंथांनो बेखिनिखौनो फोरमायनाय जाबाय।
औ दाथ' नोंथां जोंनि समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों इन्दिनि बागै रायलायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय गोसोखौ नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय नोंथां बिदिब्ला जों बेखिनियावनो दोनथ' बाय नोंथां औ साबायखर थाबाय औ।